खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
ओ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाय हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय गिबियावनो
औ नोंथांनिसिमबो
औ ओ आं नोंथां नोंथांजों ब ओ जा आबाद मावनाय माइ आबाद मावनाय बिनि सायाव ओ फंनैसो सावरायनो सानदों नोंथाङा आंनो ओ जि मिनिट ओ सम होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन दे।
हागोन औ ओ जोंनिया गिबि गिबियावनो माइ गायनायाव माइ गायनायनि सि सिगां जोंनिया खोथिया फोननाया जोबोरैनो गोनांथार बेनिखायनो नोंथाङाबो खोथिया फोनायनि सायाव फंनैसो आङो माबोरै खोथियाखौ फोनानै फुनायहालागै माबोरै ओ मा मा जेनै ओ प्रसेसजों जोङो खोथियाखौ मोनफुंनो हायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ खोथिया ओ फोनो होनबा ओ जोङो गिबियावनो मा खोथिया बे माइलि माइ जायखौ जोङो माइज्लि होनना बुङो नङा होमबा ओ माइ गायनो खोथिया फोनोबाथ' जोंङो माइ बिदि दोनखानांगौ नङा होमबा? औ बे माइज्लि बे जोङो ओ हरनै बा हरथाम सोमनानै अ फाथोनि बस खाथियाव सोनानै जोङो बेखौ ओ बोखांना दोननाय जायो आरो। औ बोखां खांनायनि उनाव जोङो ओ बेखौ ओ मोनसे जायगा लानानै बेखौ ओ लखबनानै दोननाय जायो आरो ना लखबनानै जों बेखौ मा थास' बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो जाहाथे बे मोजाङै औ जाहाथे बे मोजाङै आ ओ रोदोम बोयो बा औ ओ मोजाङै बे खिलि हरनो हायो आरोना बेनि थाखाय औ गाजा ओंखार होनो। नानायनि थाखाय बिखौ ओ बिदि खोबनानै दोन्नाय जायो आ बेनिफाय जोङो ओ गिबियावनो जोङो हाखौ मा जोङो खार नाय होनो एखौ अ जों हालेवनानै लाग्रोनांगोन अ बेनिफाय जोङो ओ खोननै खोनथाम खोनथाम हालेवनानै जोङो ओ ओ बे हाखौ ओ गुन्दै खालामनांगोन आरोना। जाहाथे जोङो बेहाय औ। हाया गुरै जानानै जों बेखौ ओ बे माइज्लिखौ बेवहाय फोनो हायो। बेनि थाखाय जोङो मा ओ हाखौ गिबियावनो हालेवग्रोनानै बेखौ ओ गुन्दै खालामनायनि उनाव जोङो ओ बेहाय मा बे माइज्लिजों जायखौ ओ लखबनानै दोन्दोंमोन नङा होमब्ला? गाजा बेरथो होननानै औ बे माइदिखो जोङो अ खादा खा खादा बा मोनसे आइजें आव लानानै जोङो ओ बेखौ लांनाय जायो बेनिफ्राय खायसे खायसे बस्थायावबो सोनानै लांफिनो
औ औ।
बिब्दिनो आइजें आव लानानै थाङो। औ बिदिनो आ बेखौ ओ फोनानै होनाय जायो आरोना ओ बिब्दिनो ओ ओ जि दिन बा ओ बिब्दिनो साननै सानथामनि उनाव बियो मा मोज जाङै रोदोम बुयो बेनिफ्राय गोजौ जाबोयो औ रोदोमनो हमो बेनिफ्राय बियो ओ मा एसे देरबोनो हम मो जेब्ला ओ खोथियाया एसे रागोन ना एसे ओ गोजौ गोजौ जागोन बा आ एसे औ गायजानाय जागोन अब्ला जोङो मा ओ आ बिदिनो हालेवखाना दोननाय बा ओ दुब्लि गोमोन होनो जाय खौ जों माइ गायजानाय दुब्लि औ बेफोरबायदि दुब्लियाव औ फोमोनना दोननांगौ जायो ओ बेफोराव गायनाय जायो अ खोथियाखो जोङो जेब्ला खोथिआया जोङो गोजौ जागोन बा फुजानाय बा गायजानाय जागोन अ अब्लानिया जोङो बे खौ मा ओ खोथियाखौ फुनाय जायो आरो ना आ फुनानै बि दिनो ओ मुथा मुथा बा आखा आखा आखा आखा बायदि जोङो मा बेखौ खा औ खानानै दोननाय जायो आरो अ बिब्दिनो बे ओ जाय जायखौबा जों हाखौ गोमोन खालामदोंना आ बेहायनो लांनानै जोङो ओ गायनाय जायो आरो।
औ औ
औ
ओ बेयावनो गोबां हा गोबां मानसिफोरा गोबां ओ बुजा बुजा हायाव माइ गायो ओ माइ गाय आरो औ गोबां रोखोमनि जेरै रनजित माइसालि ओगोबां गोबां रोखोमनि माइनि बिदि नोंगौ नोंगौ। जोङो ओ आबादजों मोननो हायो आरो ना।
औ नंगौ। आ बेनि अन गैबो आं नोंथांनिसिम मोनसे ओ सोंथि सोंनो सानदों। ओ बे जि जों माइखो गाय बाय अ बेफोर माइखौ जोङो माबायदियै जोथोन लानांगोबा ओ माबायदि नाय फिननांगौ नोंथाङा एसे
औ औ जोङो ओम रुवानिफोराथ' जोंनिया ओ माइखौ गायनानै गालांबाय ओ बेयाव ओ आंगि बि निफ्राय होनो लानोसै जेनेबा ओ माइखौ गाय थ'वाखै आरो औ गिबियावनो आलि खौ दानना लाग्रोनांगोन जोङो आलिखौ दाननानै खोग्रोना लाग्रोनांगोन बिनि उनाव ओ रुवानिफोरा ओ माइ खो गायबाय गायनायनि उनाव जों बेयाव नांगौ बिबांनि हासार आरो दैफोरखौ जगायबाय थानांगोन जोङो आरो एम्फौ एम फौ ओ आरो एम्फौआ जा बिलाइफोरखौ जानो हायि एबा बेमार नाङिनि थाखाय बिफाङाव बेनि थाखाय खाय जोङो मुलि सारो थानांगौ आरो ओ आरो दै खौबो सम ओ जे माया मोनागौ मानि माने मोना मोनियालागै जोङो बे दै
अ नाय जानांगो आरो ना
नांगौ जायो आरो औ मोसौ बोरमा फोरनि फारसेबो एसे जोथोन लानांगौ जायो
औ
बिनि उनाव माइआ जेब्ला मोनगोन अब्ला जोङो बे माइ खौ हानाय खामला हाजिरा लागायनानै हानाय जायो आरो हानायनि उनाव जों बेखौ मोनसे मोनसे मोथि खानानै दोनो बिनि उनाव साननैसो एसे जों जानायनि थाखाय माइया राननायनि थाखाय गारसोनानै दोननाय जायो आरो दुब्लियावनो दोनथुमनाय जायो औ बिनि उनाव जों बेखौ दांग्रि खा खानानै दांग्रि सा सरनानै ओ खेलायाव एबा ट्रेक्टराव रोगानाय जायो आरो इनि उनाव ओ न' खायफा सुबुंफोर ओ दुब्लियावनो नाखायो दिसुन औ खायफा सुबुंफोरा आरो न'आव लांनानै मोसौजों मोसौ जों नायो आरो खायफाया ट्रेक्टर फोरजों नानाय जायो आरो दुब्लियावनो
दिनानथ' दानि जुगाव आरो गोदोनि बायदि मोसौ गैला नङा होमबा औ औ
जुगाव बांसिनानो ओ ट्रेक्टरजोंनो सब खामानियानो जायो आरो हालेवनायानो जा एबा माइ सोबनायानो नानायानो जा बेफोर गासैखौबो दानि जुगाव ट्रेक्टरानो मावो आरो
औ
बेनि उनाव जों माइखौ जोङो सौखांनानै ओ नाखांनानै जिगाबखौ जोङो माइ हुं ओ हुनानै दोनो ओ बुजिब्ला मोसौआ दैज्लां समाव जेब्ला गांसो गैयै फोथाराव गांसो गैयै जागोन बे समाव बै जा जिगाब बेखौ मोसौनो जोङो होनाय जायो आरो बेनिफ्राय ओ
औ।
खौ जोङो ओ जानाय जानो गोनांब्ला जों आरो बेखौ जोङो सान्दुङाव फोरान नांगोन आरो। दुलि एबा बा जेनेबा हाननानै बिनि उनाव जोङो मिल फोराव लांनानै बेखौ सौनानैसो बेनि उनावसो जानाय जायो आरो। आरो जोङो
औ।
ओ दा नोंथां ओ माइखौ जोङो जेनेबा ओ। गोबां सुबुंफोरा नो ओ निजा हा थायाबो जानाय थायाबो नालाय बेनि थाखायनो ओ गोबां बन्दकबो लानानै गोबां सुबुंफोरानो बह
आबाद मावनाय जायो आरोना अ औ दा आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि सोंनो सानदों? ओ जोङो माइ आबादनि अनगायै आरो मा मा आबाद मावनो हायो एसे फोरमायना हो
औ जों माइ माइ आबादनिया अनगायै जों गोबां दुब्लियाव आबाद मावनो हायो‌। जेरो ओ बेसर माइ हाखांनायनि उनावथ' गोबां सुबुंफोरानो बेसर आबादखौ मावो। बेसर आबादखौ जोङ थावनि थाखाय ओ गायनाय जायो आरो।
औ।
थावउननि थाखायनो ओ गोबां मानसिफोरानो गायो आरो बेसर आबादखौ। जों बेसरखौ फोनो थाख खाय ओ गिबियावनो हालेवनानै लाग्रोनांगोन जोङो हाखौ गुरै मिजि मिजि खालामना लाग्रोनांगोन मिस मिस बेनि उनाव जोङो
बाय आरो ना
मुलिबो होनाय जायो औ।
औ
बिनि उनाव ओ जा बेसरनि जोलै ओ बेगर बेखौ सारनाय जायो आरो ना। हासार होनानै गिबियावनो जों हासार सार साग्रोरनानै लानांगोन। ओ बिनि उनाव आरोबाव खेबसे हालेवनानै बिनि उनाव बेगरखौ सारनाय जायो आरो।
औ ओरैनोथ' औ ओरैनोथ' बे बेसर आबाद मावनो थाखाय जोङो मा माजों हालेवनाय जायो?
जोङो दानि जुगावथ' ओ ट्रेक्टरजोंनो हालेवो ओ
औ
जोङो गोदोनि जुगाव बुंनो थाङोब्ला औ गोबां मुलाम्फा ओउ माने मोजांसिन जायोमोन आरो आ आबादा जेबो केमिकल गैया जेबो मोसौदोनो हालेवनानै ओ औ नंगौ गोबां औ गोदोनि हा आरो गोबां हार गोनांबोमोन नाथाय दानि जुगाव गोबां हासार बायदि ओ ओ बैगानिक माबा बिगियाननि दिहुनन्नाय हासारफोरखौ बाहायनानै दा हायाबो जोंनिया गाज्रि जालांनो हमबाय आरो। गोदो जा एसेबां ओ माइ एबा बेसरफोर जायोमोन दा दा दा जुगाव एमान जानायखौ जों नुनो मोनला आरो।
औ
अ नोंथाङा बेसरखौ ओ फुनायनि सोमोन्दै औ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? बेसरखौ फुनायनिफ्राय लानानै नानायसिम
औ जेब्ला जों बेसरा मा होनो रागोन रागोनबा मोनगोन मोननायखौनो बुंजायो औ मोनबा जों बेसरखौ फुनानै ओ ओ मोनसे जायगायाव जोङो मा ज' खालामनाय जायो आरो औ जायखौ अ ओ बेनिफ्राय जोङो बेखौ गोदोथ' ओ दानि जुगावथ' मोसौ गैला गोदो मोसौजों नायोमोन आ दा जों टेक दुर जोंनो नानाय जायो खौनो जोङो ओ नानानै मोजाङै मा ओ सा बेफोरखो बेफोरनि धुला बालाबा
अ ओ नोंथां ओ जोंना
बे
नोंथां जोंनाथ' टाइमा जाबायमोन ओ नोंथांजों रायजलायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो आ बर'फोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै गोबां बा
औ मिथिनो मोनदों औ औ औ औ दे दे नोंथा खुलुमबाय गोजोन्थों